औ खोनादों
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनागो ना खोनायाखै
खोनादों खोनादों बुंलाय
औ आङो नोंथांनियाव दिनैहाय मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों आरो
औ
बे बाथ्रायानो जाबाय जोङो जि दानायावहाय मा मा बाहायो बा मारै दायो गोदोनिफ्राय दासिम मोरै गाननाय जोमनाय आरो जि दानाय बेफोरनि बारै नों थाङा एसे सुंदयै फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ हागोन जि दानाय जोङो गोदोथ जों गाननाय जोमनाया गोदो जों हाग्रा बिलाइफोरखौबो गानोमोन ओमफ्राय दायो गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै माने जि दिरुनो आरो बेखौनो गानो जोमो फाननो थाखाय जोङो दुरुं बानायनो खुन्दुं बानायनो एम्फौ लाथा लायोना
औ
एम्फौ लाथानिफ्राय मोननाय फिथोबा बेखौ थावख्रियाव लुनानै खुन्दुं बानायनाय जायो बेखौनो जोङो मुस्रायाव सानानै मुस्रायाव सानानै सो खुन्दुं बानायो आरो खुन्दुं बानायनानै सोङो आरो बेखौनो सोंनायाव माने बिदिनो गनसि नांगौ गान्दै नांगौ नांगौ दानो थाखाय सालबो दा बानायनानै जानांगौ जोङो जि दानो। थंब्रै साल खुन था नांगौ।
औ
ओमफ्राय जोंङो मुस्रायाव साखां साखांबाथाय बबिनाव सा खांबाथाय जिखौ सुनाय जायो आरो
औ
मोनबेसे लायो नोङो गोसो बायदि सोंनानै थाराव फाननानै माबायाव गान्दैयाव फाननानै लासिगोन ओमफफ्राय जोङो थाराव आलायनानै दानाय जायो आरो दानो थाखाय एकस्रायै मुस्रा सानांगौ जायो । फिसा मुस्रायाव खुन्दुंखौ सारस्लायनानै जन्थराव सायो जों बेखौ। जन्थर, सोरखि ओमफ्राय बेयाव सानानै जिखौ दानाय जायो आरो जों बेजोंनो बेखौनो गानो दायो। गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननाय उम ओमफ्राय
गा आरो गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनायावहाय माबायदि सोलायबोनाय नुनो मोनदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
गोदोनिजों दानिजों फाराग गैया। बेदोथ'। दंफां बिलाइफोरखौसो गानलाबायोमोनना।गोदोनि गोदोथ' दंफां बिलाइ हाग्रायाव थानानै। ओमफ्राय दा गावनो दायो गावनि आखाइजोंनो दायो । दायो बहुद सोलायबाय आरो गावनि आखाइजों दाना नै गानो जों जि जोम।
औ
बेनिफ्राय गोदोनिफ्राय दिनैसिम गाननाय जोमनाया माबोरै जौगाबोनो हाखो माबायदि सोलायबोनाय नुनो मोनखो एसे फोरमायलां बावदो नोंथाङा
गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय दासिम सोलायनाया
औ
सोलायनायाथ' बिदिनो सोलायबाय। नोंनियाव सोंनिदै आं
औ जागोन दे।
ओ बर'फोराथ' समाय सङोना
औ
माब्रै बानायो ओमफाय आरो माजों बानायो?
औ जोङो जुमाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ जोङो बर'फोरनि आंगोनि
ओब
होननानै बुंनो हायो आरोखि जोङो ज जुमायखौ माजों बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो सिगां ग्रो जुमायखौहाय मोननो थाखाय जोङो एमाव होननाय जायो आरो दि बे एमावखौ माजों बानायो बेख खौ एसे खमायलांग्रोनो सान दो आङो बे एमावखौ जोङो माखासे मिथिंगायारि बिफां लाइफांखौ मोनफा मोननै खानानै मिथिंगायारि बिफां लाइफ फांल' निफ्राय मोननानै
मा मा मुङो बेफोरो
बेफोरनि मुंखौहायो दंफां राखेब आरो मोखना बिलाइ बा जोङो बेयावहाय मा होनो ओ जोङो आनारस बिलाइ बा थालिर बिलाइखौबो होनाय जायो आरोखि बे एमाव खौ बानायनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो ओ एंखुर होनो जोंङो एंखुरखौहायो स सोमना लाग्रनानै माने रुय जास सिम नांगौ जाय एसेबां सोमना लानानै दैयावहाय बेनिफ्राय देनोसै सै समाव जोंङो दैनिफ्राय बोखांनानै
औ
हाय देनाय जायो आरोखि बे बिलाइफोरखौबो जेरै आं दहाय बुंबोदोंमोन दंफां राखेब आरो मोखोना बिलाइ बेनिफ्राय थालिर बिलाइ बेफोर बायदि दंफां राखेबा बिलाइ बेफोरखौहायो जमा होनानै दे थानाय जायो आरोखि बेनिफ्राय अन गुन्दै जानानै बेखौहायो बोख खांनानै माने एसे नांगौ जासेबां दैजों लगायनानै जोंङो माने एसे गथा गथा महरै एबे खौहायो दानाय जायो आरोखि।
एमावखौ
बेनिफ्राय जोंङो सानथाम बा सानब्रै सिम जोंङो रानो थाखाय एमाव महर मोननो थाखाय जोंङो बेखौहाय जिजों बा ओ बिलाइफोरजोंहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो
मायाव दोनो? ह
बेखौहायो जोंङो जियावनो बनानै हायाव बा बेलेग जिगाबफोर साथाखौ होनानै जि बनानै बे खौहायो जोङो दोननाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो जुमाय संनाय होननानै बुङोब्ला जुमायखौ जोङो संनो थाखाय न'नि माइरं बा
उम
हाथाय बाजाराव मोननाय माइरं एंखुर बेफोरबायदिखौबो लानो हायो जे जुमायखौ हाय जानला मोनला माइरंजोंनो संनो हायो आरोखि ओमफ्राय बे जुमायखौहाय जोङो संनो थाखाय सिगांग्रो माने जेरै जों ओंखाम जायोना बेबायदिनो जुमायखौबो संनो थाखाय जोङो दोबसि गिदिरावहाय नों जा गोसो सेरसे बा सेरनै बा सेरथाम सेरब्रै बेसेबां जखानि माइरंखौ लानानै जोङो दबसे गिदिरफोरावहायो बुरजाबाथाय दोबसे गिदिराव लानानै जोङो संनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय बे संनायखौहायो बोखांनानै मोनबाथाय बोखांनानै एरननानै जोङो दसे गुसु खालामग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय गुसु खालामनानै जोङो दोनथ'नानै माने जोङो जे दहाय मोनबोनाय एमाव बेखौहायो जोङो अन गुन्दै खालामफिननाय जायो आरोखि अनग्लिनानै बेनिफ्राय बे गुसु खालामनाय माइरं बा ओंखाम। बेयो। गुसु जाबाथाय। बे एमाव। खौहायो फुनलानानै सारलानानै दोननाय जायो आरो।
बेसेबां बुरजा होयो बेयाव?
जुमाया सेरथाम बा सेरब्रैफोरबा। जोङो थाइनै बा थाइ थाम बिदिफोरबाबो जायो आरोखि।
औ।
बेनिफ्राय जोङो बेखौहायो खोबनानै। साननै बा सानथामावनो गरम बोथोरबाथ' दानि जुगाव साननै बा सानथामावनो जायो नङा होनब्ला?
औ।
बेनिफ्राय गोजां बोथोरबा सानब्रै सानबा सप्तासे बेफोरबायदि लायो आरो।
औ।
एसेबां समसिम जोङो दोननानै। जुमाय बिदै ओंख खारजासिम जोङो। बेखौ दोननाय जायो आरोखि।
बेनि मा खालामो?
ओ-बिनिफ्राय जोङो। बेखौहायो। जेब्ला जुमाय बिदैया ओंखारो। बेखौहाय जोङो दोबसिफोराव बा बा थिंफोराव दिखांनानै। दोननाय जायो आरोखि। फ्राय दिखांनानै दोननानै जोङो बे खौनो जेब्ला बिदै जायो बिदैनि रोसि जायो बेखौनो जोङो लोंनो । थायो आरोखि।
गोरान बानायो बेखौ माबायदि बानायो?
औ जोङो जुमाय गोरानखौहायो माने बानायनो थाखाय जोङो सिगांग्रो बे जा जुमाय गेसि होनो । बेखौहायो। दै सोमनानै दसेनि थाखाय दोनथनाय जायो आरोखि हर से बा हरनै। बेनिफ्राय जोङो दै सोमनानै दोननायखौ माने मावनो थाखाय अदाबावहाय। अर सुनानै बेखौहायो दोननानै माने जा नांगौ मुवा बेसाद बेखौहायो जोङो मोख्रा खर' बिदिनो माखासे दोबसि दोबला हाथा इदिनो हासुं बेफोरबायदि
औ।
होनानै माने जुमायखौबो आ जावनो थाखाय जुमाय गनाय खौ आजावनो थाखाय बथलफोर बेफोरबायदि आगजुफोरखौ खौ बाहायनाय जायो आरोखि जुमाय गोरान मावनो थाखाय
औ।
बेेफोर खौनो जुमाय गोरान जेब्ला दैया बा जुमाया गुदुं जानानै खफ' ओंखारो बे खप'नि ओंखारबोनायखौनो मान माने जुमाय गोरान होननानै बुंनाय जायो आरोखि जुमाय गोरानखौहायो माने सोरगिदिं जोङो हाखौहाय लिरथेेजोबबासो बे खब फ'वाबबो ओंखारगोन आरोखि हाजोंहाय बेबायदिनो जोङो जुमाय गोरानखौ बानायनो हायो आरोखि
औ। बिदिब्ला जोंना समा जोब्बायमोन दोनथ'सैना?
जागोन दे ।